अ
खोना दोना?
ओव खोनादों
उम जोङो दा होमबा नैबे बर'नि मोनसे जौ संनाय, आरो लोंनाय बेफोरनि सावरायनोसै दा बेनि बागै आङो, जेसेबांखिनि मिथिगौ बेखौ आङो फंनैसो बुंलांनो नाजानोसै,
औ दे
जोङो जौ होननानै बुङोब्लाथ' बेखौ
औ
मानै बांसिन बेखौ लोंनायखौ जोङो नुनो मोन बेखौ सिगां बेवहाय जोङो माइरं गुफुर बेफोरनिफ्राय बांसिन संनायखौ जों नुयो, ओ बेखौ सिगां ग्रो ओ गिदिर जायगा बा दोफोराव बाथौ फोरावहाय बेखौ
औ
संनाय संनानै लानांगौ,
औ
बेनि उनाव बेखौ ओ प्लास्टिकफोरावहाय ओ मोजाङै गुसु जाहोनानै गुसु जानो थाखाय बेखौ फेनलानानै होनांगौ
बेनिफ्राय ओ जोङो दंफां लाइफांजों बिफांफोरजों बानायनाय जाय जोङो एम आव होननानै बुङो।
औ औ
औ थिक जखानि ओ बेखौ देफ्रुनानै फुननानै होनांगौ।
औ।
बे बेखौ दसेनि उनावहाय बेखौ दोआवहाय बा दोननांगौ आरो।
औ।
औ सानथाम सानब्रैसोनि उनावहाय बिनि ओ बिदै ओ जायखौ जों जौ बिदै होनो होननानै बुङो। बेखौ बेनिफ्राय सरनानैहाय बेखौ लोंनो हायो।
औ।
ओ बेखौ हायो ओ जौगोरान महरावबो जों नुनो मोननो हायो जेरै बेखौ अरावहाय जानफिननानै बिनि गोनां आगजु आरो नामफोरखौ मोनथिबो ओ बेखौ। अरावहाय संनाय बेखौ ओ बिनि खफ' बेयो दै बायदि बेयो जायो। बेखौहाय ओह फोरोंनाय जायो आरो आं
अह
हाबा हुखा बेफोरावहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा नोंथाङाबो बिनि सायावहाय ओ ओ आंनिफ्राय बांसिन हयथ' मोनथिया जानो हागौ बिनि सायाव फंनैसो खोन्थाबानो जाबाय
अह आंथ' जौ संनायनि बागै जों बारा मिथिया आरो मानो होनोब्ला जोंनि गामियाव बिदि जौ संनाय इदिया गैया आरो माने बन्द' आरो जेनेबा इदिनो बैसागो मागोफोर बा बिदिनो न' हाबा फोरबाबो जोंनिया माने सङानो आरो बिदि बैसागो मागोफ्राव एसे एनै संनाय नङाबा बिदिनो माइ गायनायफ्राव इदि सावरिफ्राव होनो थाखाय सोरबा एसे एनै संना दोननाय बेल आरो बांसिनानो जों उनाव सङानो आरो।
उम उम।
ओमफायो आङो बेलेगाव जिखिनि एसे नुदों आं बेखौनो होननोसै आरो।
औ।
जौ जौ संनायाथ' नोंथाङानो बुंखाबाय एंखुर होननानै ओ जोंनिथिंजाय माने एंखुर एंखुरजों संनाय जाया आरो बे दखानाव जा रेसन माइरं मोनोना
औ।
बे बेनिफ्राय आरो रुनाय माइरं ना मा होनो?
उम।
बेफोरखौ बानायनाय नुयो आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय बेखौ ओंखाम बायदि संग्रोनानै बिदिनो प्लास्टिकफ्रावो लखबनानै दोनग्रोनानै बेखौ एसे गुसु जाबाथाय बेयावबो एमावफोर देफ्रुनानै होनाय जायो आरो नांगौ जखानि बेनिफ्रायथ नोंथाङानो बुंखाबाय दो गिदिरफोराव सोना दोनो होननानै बे बिदै जा थायो बेखौ जोंनियावो मा जौ गिसि होननाय जायो आरो। बेनिफ्राय जा जा बे इदिनो आरबाव जानफिननानै मा दोखि थाखाखो मोनथामानो होयो खोमा? बिदिनो बेखौबो मा मा होनो बेखौबो आं बारा बारा मिथिया जिखुनु जाया दोंसि थाखो मोनदाम बे गाहायनियाव जि जौ संनाय बे जौ बिदै ओंखारखोनदा जा बिदै गोनां एसे अफ्रि अफ्रिबाय अफ्रि होनो आरो बेखौनो। बे बेखौबो जेनेबा बे गाहायनि थालायाव होबाय आरो बेखौ ओमफाय बिनि सायाव आरो मोन से होबावो बे-बे-बेयावबो ओमफ्राय आरो मोनसे मा होनो मोख्रा खरना मा होनोथाय बिदि हो बिदिबो होयो आरो। जौ गबोनाय ओमफाय बेजों पाइप होनानै जोङो बथलाव आजावनाय जायो आरो। ओमफाय बिनि दोखसिनि गोजौसिन बाहागोआव माने दै होनाय जायो आरो बे दैखौबो माने जोङो गुदुं जाबानो जाबानो गारनांगौ आरो नङाबा जौखौ खामो होननाय होननानै जों मोनथियो आरो। जों नियाव संनाय जाया अब्लाबो जों एसे एनै नुनायखौ मोनथिदों आरो इदि बेखौ दैखौ दुंबानो गारनानै माने गोदान गोदान इदि होबाय थानांगौनो आरो। बिनिफ्राय जौआथ बिदिनो संगाइसेआव बारा ओंखारा नालाय बथल गंब्रैफोर इदिल ओंखारो आरो। ओमफाय बेखौनो जोङो दै होदेरनानै एसे बुरजा खालामो आरो।
औ
औ इफोरबायदिनो इदिनो फानग्राफ्रा इदि फाननायबो जायो आरो जौखौ।
औ ओरैनो ओ मा हिसाबै फानो बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
औ मिथियो इदिनो बथल गंसे हिसाबै फानो आरो बे बियार बथल गोलाव थायोना।
औ
मोनसे बेजों सखा सुनानै माने इजों बुंजासिद्राय नङा आरो बिनि एसे खम खालामनानै बथल गंसे बेयाव जोंथिंजाय माने दजि रां लायो आरो मोनसे बथलावनो।
ए, ओ ओरैनो बे जौ संनायनि ओ अफ्रिफोरजोंबो ओ अमा बेफोरखौबो ओ फिनो हायोना?
औ औ अमानो अफ्रि होयो होनाय जायो अमानो अफ्रि होयोब्लाथाय अमाफ्रा गोबां थाबनो देरसिननाय जायो आरो।
अ, उम।
बे जों जेरैबायदि नआव थास' गुन्दै होनानै फियो बिनिफ्राय माने थाबसिन देरो आरो अफ्रि होयोब्लाथाय।
औ ओरैनो बेफोरखौ ओ लोङोब्ला देहाया खथि जायो ना माबाफोर मुलाम्फा जायो नोंथाङा मिथि
आंनि नोजोरावथ' मुलाम्फा जानायखौ नुवाखै आङो बेखौ माने बे जौखौ गोदोनि समावथ बिदिनो मुलि हिसाबैसो लोंदोंमोन होननानै जों खोनायो आरो। इदिनो खामानि फोर मावनानै मेंबा इदिनो एसे एनै लोंनानै माने देहाफोरखौ स्रां खालामोमोन इदि होनना गोदोनि खोथाफोरखौ इदि जों खोनायो आरो, बेनिफ्राय दायो जों बिनिफ्राय दा नायोब्लाथाय जोङो माने जौखौ बाहायनाया माने लिमिट गैयि बाराद्राय लोंनायखौ जों नुयो आरो।
औ
नांगौ जखानि इदिखौ लोङा आरो
नांगौनि बारा लोंनानै माने इदिनो फेन-फेनानै माने गावबा गावनि देहाखौनो नस्थ' खालामनानै लायो आरो नांगौ समाव ओंखामफोर जाला जौ लोंनानै बिदिनो थालाबायसिगोन। जायनि जाहोनाव थाबनो बेमार जायो आरो जोंनिथिंजाय बिदिनो थै-थैलांनायबो जों नुबाय आरो बिरादनो
अ जौ लोंनायजोंनो ना?
औ
अ
माने बुंनो थाङोबा आङो खहाखौसो नुयो आरो बांसिन
बांसिन ना?
औ इदिनो जौ लोंनानै इदिनो नखरफ्राव दावराव दावसि जानाय इफोरखौबो जों नुदों आरो बिरादनो। दाथ' बारा गैला सिगां समफ्रावबो इदि नुदों आरो।
औ ओरैनो ओ माइब्रानि बिदै होनलायनाय ओ मानसिफ्रा बिराद ओ बुंसोयो बा रायलाय
औ
बेखौहाय ओ माबोरै ओ संनाय जायो बि से आलदा रोखोमै सङो नामा बेखौ?
अ बेखौ ओ ओ आं आंबोथ' संफेराखै संनोबो रोङा अब्लाबो एसे बुंनोस सै आरो नुनाय बायदिखौ। बेखौ जोङो माइब्राखौ जोङो माने ओंखाम संनाय बायदि संनाय जाया आरो बेखौ जोङो खनसेनो बुरजा माबायोब्ला सङोब्लाथाययो दोगसि दोगसि गिदिर फ्रावबो दै-दैखौ गुदुं खालामगोरनानै जोङो बेनिफ्राय माइब्रा माइरंखौ खेरखायाव सुना लानानैयो बेखौ माने दोक्सिनि सायाव बहायनाय जायो आ रो ओमफ्राय बेखौबो आरामनो थालिर बिलाइजों खोबथेनानैयो माने बेखौ खबजोंसो मोनहोनाय जायो आरो। ओंखाम ओंखाम संनाय जाया आरो ओमफ्राय बे खौबो बिदिनो बुरजा सङोब्ला बिदिनो खेरखा मोनसेनियाथ' थोआ नालाय बिदिनो खेबले खेबले बिदि संबाय थानानैयो जमा खालामनानै जोङो मोनसे जायगा संग्रायफ्राव बा इदिनो प्लास्टिक फिसाफ्रावबो जमा लखबनानैयो माने बेखौयो एसे गुसु जाबाथाय बेखौबो इदिनो एमाव होनाय जायो आरो बेयावबो। बेनिफ्राय जोङो दोक्सिफ्राव बा लबारनि बाल्थिंफ्राव बेखौ सोना दोननाय जासिगोन आरो बेनिफ्राय आरो एसे गोबाव खैदिनबा लायो बेखौथ' आं मिथिला अब्लाबो एसे गोबावनि उनाव माने बियो हारसिंनो बि दै जायो आरो बेनिफ्राय आरो बेयावबो जौ जौ हायखांनो बे औवानि माबा मा होनोथाय बेखौ
जान-जानथाना जानथि होनो?
अ मिथिया बेखौ सोना होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदैया बेयाव जमा जानानै थायो।
औ
अ ओमफ्राय बेखौबो जों खावखांनानैयो लोंग्राफ्रा लोंसिगोन आरो बिदिनो।
औ ओरैनो बैसागु बोथोर। बेफोरावहाय बांसिन बेखौ लोंनायखौ जोङो ओ खोनाबोयोबा मोनथिबोयो। ओ बांसिन नख' राव बेखौ ओ माइब्रा जौखौ सङाबाबो खम बिदिनो एसे सङो।
औ
आन-आथि खालावथ' बेखौ बर'फोरा हयथ जि आइ टेक मोनबाय। जौ गोरान ओम फ्राय माइब्रा बिदै बिदै
औ
दा ओरैनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नैबे जौ गोरान, जौ बिदै
औ
बेखौ हयथ गोबावनिफ्रायनो बाहायबोदों बेखौ एसे आंबो मोनथि बोगौ। आरो बेखौ गोबां हाबाया बेयाव बाहायनाय जायो जेरै
बाहायो औ। औ
नोंथां बुंनाय बायदि सावरि बादालि जायफोर ज ज खामानि मावो। नखराव बेफोरखौ ओ ज‌' बिदिनो लोङो आरो आथिखालावथ' नोङो बे खौ ओ बाजाराव नों होननाय बायदि फानो। आरो बांसिन बे खौ मेडिसिनजों आंनि मिथिनायाव बेखौ बाहायो होननानै आं मिथिगौ। बिसोरो ओ खनसे संनांगौआव बिसोरो खननै बेजोंहाय दिहुनो होननानै जों मोनथिगौ। बेफोरबायदि आरो ओरैनो
अ जों अ जोंथिंथ आं ङो इदिखौ नुफेराखै आरो बिदिनो बेलेगफ्राव सोलियोना मायो मिन्थिया आरो ओमफाय जोंनि बिदि खाथि खालाफ्राव आं बिदि नुफेरनाय जायाखै आरो।
अ उम उम दा ओरैनोथ ओ जौ संनायखौ बांसिन ओ मोनथियाबाबो एसे मोनथिबाय। नोंथांनिफ्राय दा समाबो जाबाय बेखिनि रायलायनानै आं नोंथां गोजोननाय मोनबाय। दा इसि खिनियावनो दोनथसै नामा?
औ जागोन दे।
औ दे।
औ